हेल'
हेल'
ओम
औ मा खौरां
खबरा मोजां नोंनालाय?
दं आबो बिदिनो गेजेरावनो मोजां गाज्रि गेजेराव दं
औ
मा खालामगासिनो दालाय?
आं दं ओरैनो आं इगजाम दंमोन नालाय दिनै इगजाम जोबनानै दासो रुमाव सफैदों।
मानि एगजाम जागासिनो?
आंना एल एल बि सिक्स सेमिस्टारनि
मा बैरै जाखो एक्जामालाय?
एक्जामा मोजां जादों गाज्रि जायाखै लिरनाया लिरबोजोबफ्रामदोंयानो गासैखौबो।
औ
औ
बे एल एल बि नि कर्साआ माबायदि?
बे ए एल बि नि कर्सआ बै डिग्रि बायसयानो जोंनि जेनेबा बिए बिएस सि बेफोरबायदियानो थ्रि इयार्सनि कर्स जायो एल एल बि आ ओमफ्राय मोन सयथा सयथा सेमिस्टार जायो डिग्रियाव जेरै तिन बोसोरमोन डिग्रियाथ' दा फर इयार्स जाबाय सिगांनि गिदेर थिन बोसोराव जेर ओरै मोन सयथा सेमिस्टार जायोमोन नालाय बेयावबो एल एल बि आबो सयथा सेमिस्टार ओ एक्जाम जाबा जाबा फर्म फिलाप खालामनानै एगजाम होनांगौ। ओमफ्राय इयारलि एडमिसन लानांगौ एडमिसना गासै खनथाम जायो। मोननै सेमिस्टारजों खनसे। मोननै सेमिस्तारजों खनसे ओरै जायो।
एडमिसन फिसफोरा बेसेबांसो जायो?
एडमिसन फिसाथ' जोंनि बेस्टआव तुइन्तिनाइन थावजेन सामथिं लादोंमोन ओमफ्राय बे नेक्स्ट बेनि उननिफ्राय दा थारटिफाइभ थार्टि सिक्स थावजेेन बिदि लाबाय आरो।
फ्राय बोसोरसेयाव मोनबेैसे सेमिस्टार थायो ओरैनो?
बोसोरसेयाव मोननै सेमिस्टार थायो।
बेखौ मा पास जानायनि उनाव लानो हायो एल एल बि खौ?
बिखौ एल एल बि खौ मिनिमाम ग्रेजुवेट जानांगोन आरो माने डिग्रि पास जानांगोन। ओमफ्रायसो लानो हागोन बेखौ। डिग्रि पास जाखांबासो।
ओस एस पास जानाय उनाव लानो हायाबा आरोना?
ऐइस एस पास जानायनि उनाव एल एल बि खौ लानो हाया ओमफ्राय खिन्थु इन्टिग्रेटेड कर्स मोनसे दं एल एल बि ए एल एल बि होननाय। ऐइस एस पास जाखांबा बि एल एल बि खौ लानो हायो आरो।
औ औ
उम बै बि एल एल बि आव। ततेल तेनथा सेमिस्टार थायो तेन बे फाइब फाइब फाइभ इयार्स जायैबायना बे इन्टिग्रेटेत कर्सा। बि एल एल बिया ओम ओमफाय बिए आबा गोदानथ' नंला बे सिगां दं। खायोमोन बे एल एल बि एल एल बि आ। यां दंखायो।
बेनिफ्राय आरो एल एल बि नि उनाव मा लाबावनांगौ?
एल एल बि नि उनाव मास्टार खामनो हाबाय। एल एल एम। मास्टार अब ल। औ।
बेलाय बोसोर बेसे जायो?
बेयो बोसोरनै जायो। मोनब्रै सेमिस्टार।
बेयावलाय एडमिसनफोरा बेसेबां लायो फिस आ?
फिसाथ' एल एलएम आव गभमेन्टाव मोनोब्लाथाय खमावनो जायो। थिन टेन टु फिफटिननि गेजेरावनो जायो सेल्फ फाइनेन्सआव फरायबाथ आरो एसे बुरजायानो जायो बेबो थार्टि एबबआनो जागोन। थारटि थावजेन नि एबाब आन जायो फाइ प्राइभेटफोराव फरायलाबायबाथाय उम।
बे एबेरेमा इउनिभार्सि जौसेया थायोदां ना?
औ इउनिभारसिटियाव थायो आरो खायफा प्राइभेट प्राइभेटबो दं नालाय। प्राइभेट एक्सट्रा थायो। ओ इउनिभारसिटि लेभेलाव बांसिन थायो आरो ओमफ्राय।
बेबो बोसोराव मोननै सेमिस्टारानो ना?
औ बेबो बोसोराव मोननै सेमिस्टारानो एल एल एम आ। जोंनावथ दा एल एल एम माथ खाथियावबो गैया गुवाहाटि ओरै थांखानांगौ मेघालया। गोजान गोजानावसो।
बेनिफ्राय मा ओ समनिफ्राय जेनेबा कर्टआव केस लानो हायो।
बेथ जों दा डिग्रि एल एल बि जोबनानै ओ प्रेकटिस खालामाबा होनांबाय मा होनो ए आइ बि एक्जाम होनांबाय। लाइसेन्सनि थाखै। बे लाइसेन्स मोनबाथाय जों सासे सिनियर एडबकेदनि आन्दाराव जों हाफानांसिगोन ओरैनोथ खमसे खम थिन बोसोर सारि बोसोरा जों थाफाना मावनांगोन होनबासो हारसिङै केस लानो हानायनि माबाया जाहैयो आरो माने कुवालिटिया नङाबाथ' जों जेबो हानाय नङा आरो माने केसखौ लानानै कमप्लिट खालामनो हानाय नङा सिनियरनि आन्दाराव थानानै सोलोंना लायाबा।
औ
हम
प्रेकटिस खालामग्रोनांगौ आरो ना?
औ प्रेक्टिस खालामग्रोनांगौ लाइसेन्स लानानै।
बेखौ लाइसेन्सनि उनाव।
लाइसेन्सनि उनाव मोनखांनानै प्रेकटिस आनो जाहैबाय औ लाइसेन्सनि थाखायबो एग्जाम होनांबाय। बार कउनसिल अफ इणडिया एग्जाम मेनेसोन। बेयाव बेनि इक्जामा अपेन बुक जायो।
औ
खिन्थु जाद थाब फैयो आरो गुइसनफोरा थेवबो नों एगजाम अपेन बुकबाबो बुकखौ नों फ्रेस गोदान बायना लांनासो नों लाहा सोनो मोनगोन बेखौ इगजाम हलाव नङाबा नों बे नायबाय नों सिन होना लानाय मार्क होना दोननाय जायोना पइन्टफोरखौ सेक्सनफोरखौ बेबायदि सिन होना सिन होना लानाय बिजाबखौ सोनो मोना आरो एगजाम हलाव
दाथ' बिजाब बायनासो लिरनो लिरनांगौ जायो होमबा
औ बिजाब नायनानै लिरनांगौ जायो।
थेवबाबो पास
थेवबो पास खालामनो गोब्राब गोसा एखदमबारे टाफ फैयो कुइसनफोरा एरैनोथ' र' थांनायनि दाख्लैसो मोनसे जाखांबाय ए आइ बि एगजाम एस टि फोरनिया थार्टिनाइन ना मायावनो पास जायोमोन थारटिनाइन ना फर्टि बिद बेखिनिखौनो मोननो गोब्राब जायो आरो।
मा टाइमआव जायो बे एगजामालाय?
बे एगजामा बोसोराव खननै जायो।
औ
बोसोराव खननै
अनलाइन खालामनांगौ ना?
औ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै इगजाम लिरनो थाखाय अनलाइन प्लाइ खालामनांगौ। फिसबो दानो फिस बेसे दानदोंमोनथाय आं देग्लाय बानायासै नालाय बारा आइडिया गैया माने नायनायबो जायासै।
औ
जोंबो होनो हायोमोन दायो खिन्थु फिफ्थ सेमिस्टारनि इगजामनि रिजाल्ट मोनस्लाबासै नालाय जोङो होनो हायासै इगजामखौ
जे बा बेखौ फास्ट सेमिस्टारफोराव थानायनिफ्रायनो होलांबाय थानो हायो नामा?
बेखौ फास्ट सेमिस्टार थानायनिफ्राय होनो हाया? आं जोबथारनायावसो होनो मोनो लास्ट जेनेबा फर एक्जामपोल बै ओ एम ए डिग्रि फरायबाय थानायाव एम ए नि थाखाय एप्लाइ खालाम रिजाल्ट रिजाल्ट मोननि सायावनो जे सिक्स सेमिस्टारनि रिजाल्ट मोनि सायावनो जोङो फिफ्थ सेमिस्थारनि मार्चिकजोंनो जों एप प्लाइ खालामनानै एन्ट्रेन्स होयो बेफोरबायदि आरो बेबो फिफ्थ सेमिस्टारनि लास्ट फिफ्थ सेमिस्टारनि मार्चि मोनोबा जोङो इगजाम माबाखौ होनो हा
नों कर्स फोजोबनानैसो होनायबायदि जाबाय ओम
कर्स फोजोबनासो होनायबायदि। होनाय होनांगौ।
औ
गोसोबादि इगजाम होबाय थानो हायो आरो माने गोबां एटेम्प खालामबाय थानो हायो। पास जायागमानि लाइसेन्स लाबाथाय नोंहा टेनसन गैला आरो जेबो ए आइ बि एक्जाम पास जानानै लाइसेन्स मोनबा। ओरैनोबो कर्टआव लाइसेन्स गैयबाबो प्रेक्टिस खालामनो हायो। हानाया किन्तु बै सिनियर एदभकेटफोरा एसे बेलेग सानो आरो माने गावसोर केेस मोननाय नङा साननानै माने एसे उसुबिदा गावसोर माबा मोनसे जायो आरो बेनि थाखाय जों प्रेक्टिस खालामनायनि एसे उसुबिदा जायो माने
कमिटि थायो दाना
औ कमिटि थायो।
बोसोरबो सेक खालामनांगौमोन होनदों प्रेक्टिसखो
फ्रेकटिसखौथ जों ओरैनो सिनियर सिनियर एदभकेटनि आनदाराव मिनिमाम टु थ्रि यार्सआथ थाख नांगोन ओमबासो जों कमप्लिटलि रोंगोन बे नोंनि रोंनायनि सायावस सोनारसिगोन नों थाबनो जुदि सिनियर एदभकेटजों थाफानानै मोजां गोसो होना खामानिखौ मावबा थाबनो रोंगोन।
औ
आरो नों बारा गोसो होआाबाथ आरो गोबाव नांखागोन।
अ अ
ओ
बेसे जायोमोन आय एनुवेल बेनि
औ बिदि
प्रसेसआथ गोलावआनोमोन।
प्रसेसा गोलाव नों आरो एल एल एम खालामबावबा नेट नेट होनांबाय नेट होनानै नों नेट जि आर एफ फोर फोनांनो हाबाथ आरो जाबाय। एल एल इम आव पि एदस डि खालामनो हाबाय। आरो नों नेट पास जाबाथाय बिरैनो कलेजफोराव हाबा थानो हाबाय आरो खायफा खायफा प्राइभेट कलेज थायो ना एल एल बिनिबो बेयाव नों मास मासथार मावना थानो हाबाय नोंथाङालाय नोंथाङालाय दालाय मा मावो बासनो
दंथयो ओरैनो गोदाव सोराव
ओ
दे होनबा दोनथदो ना
औ दे होमबा नोंथां दे